हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनियाव जेनेबा आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना सावरायजागोन ना नोंथां औ जेनेबा औ जों दा बर'फोरनि जेरै जोंनिया गोबां रोखोम जेरै दानाय लुनाय जेनेबा गोबां दानाय लुनाय गोबां आगर जेरै दानि आगोलथ' जोंनिया हिसान दायमोन दानिया जोङो गोबां मेचन फोरजोंबो बानाय बेफोरनि बेफोरनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोननों थां थारैनो
औ औ फोरमायनाय
सि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दानाय नुनो मोनो जेरै दख'ना थावसि दख'ना बिदन अग्रं दखना आरारनायनाय बियान फालि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दानाय नुनो मोनो जों बेखौ दानो थाखाय जोंनो मा मानि गोनांथि जायो होनना। बुंब्ला आं गोदोनि जि दानाय खान्थिखौ एसे फोरमायना होनि नोंथांनो।
औ फोरमायलाय
जों जि थानो गोनांब्लाा जिखौ सोंग्रोनानै लानांगोन सोंग्रोनानै लायो दा जोंनो गोबां जि दानायाव बाहायनाय आइजेंफोरनि बानाय। मुवाफोरनि गोनांथि जायो औवा जों बानायनाय आरो लहाजों बानायनाय जिनिसफोरनिबो जोंनो गोनांथि जायो। जेरै बिदिन्थि हिसाबै जोंनो रा सोनि गोनांथि जायो सोरखिनि गोनांथि जायो ज टरनि गोनांथि जायो मुस्रा गनस्रि बेफोरबायायदि बायदिनि गोनांथि जायो आरो। हि दानो गोनांब्ला जोंनो साल खुन्था मोनब्रैनि जोबोर गोनांथि। बेबायदिहाय जों गिबियाव जिखौ खुन्दुंखौ थुननानै सोंग्रोनानै लानांगोन। सोंखांनायनि उनाव ला सोंनायखौ जोङो थोनखाङो अब्लाहाय जोङो बेखौ सालाव बा दाद खालाव होनाहाय जों दानायखौ नुनो मोनो गोदोनि नेमखान्थि दानि जि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि मेस न बायदिजोंसो सि दानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो। दिनै जोंनि बर'नि सि दानानै गाननाय आगरफोरनि मुं बुङोब्लाथ' जों फारेव मेगन बोग्रि बिबार दिंखिया बिबार माना मुनि आगर दाउ बिराय बेफोरबायदि बाय बायदि बायदि रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो गोदोनि दख'नाफोर सेबखांनाय नुनो मोननो थाङोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जों बेफोरबादि जों बर' सुबुं दख'ना गानोब्लाबो बर'नि बेफोरबायदि आग आगर सेबखांनाय दख'ना गाननायखौ जों बांद्राय दानि दिनाव नुनो मोनला नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बा जि दानायनि सोमोन्दै ए से बुंनानै होलाय।
औ जेनेबा जोंनियाथ' बर'फोरनि जिया दानाय दानाय लुनायफोरा गोबां दं नालाय जोंनि आगोलनि रम खोनानायब्लाथ' जोंनि आगोलनि आबै आबौमोना जेनेबा जोंनिया दाउ गाब्लानो दाउनि आगरखौ एरना होायोमोन होननायखौ जों खोनानो मोनदों जेनेबा औ सल'बाथाफोरावबो बिदि लिरनाय दं। बेनि अनगायैबो जोंनिया आगोलो जोंनिया जेनेबा हिसान बा जोंनिया आखाइजोंनो आगरफोरखौ दायोमोन। नाथाय दानियाथ' जोंनिया जुगाबो जौगाबोबाय नालाय दानिया मेसिनजों जों खम समनि गेजेरावनो जेनेबा आगरखौ लोगो दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा आरो ख औ आरो खम समनि गोबो-गेजेरावनो जोंनिया गोबां सि जोम दिहुनो जेनेबा गोबां बेनिफ्राय गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव फानहरो जेनेबा जोंनिया दाबो थेवबो जोंनिया हिसान दानायखौबो जों नुनो मोनो जोंनि बर' गामि गामि फो
औ
जोंनि बर' गामि गामि फैयोब्ला जोंनिया दाबो गोबां मानसियानो हेसानखौ गावनि आखाइजोंनो दायो। औ बेफोरनिखौबो जोंनिफ्राय जेनेबा जोंनि बेफार फालांगि खालामग्रा फोरा जोंनिफ्राय न'खरनिफ्राय बायना लांफैनायखौबो जों नुनो मोनो। बेनि औ बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय बुंबा जोंनिया गुबैयैनो जेरै। आर'नाइ आर'नाइ गामसा आर'नाइ गस्ला जेनेबा दख'ना थावसि बेफोरखौनो फोरमायो आरोना।
नोंगौ थारैनोसैथो?
दानाय लुनाय होनना बुङोबथ' जोंनिया गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाया दंखाबोयो नालाय। बेवहायबो जोंहा दानाय लुनायजोंबो जोंहा मानसिफोरा गोबां मुलाम्फा खालामो बेफोरखौ फाननानै आरो दानायाथ' जोंनिया जिब जोमफोरखौ जोङो जेरै मानि गेजेरजों मबाइलनि एपनि गेजेरजों जों जेरै न'आव थायै थायै एपनिफ्राय जायखौ जोङो अनलाइन बानायनाय बुङो बेखौ जों अनलाइन बानायनानै न'सिम फैनायखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा गोबां एप फोरनि हेफाजाबजों जेरै फ्लिपकार्ट मिश' बेफोरनि हेफाजाबाव जोंहा जेरै जों न'आव थानानैनो बेफोरखौ जा बुस्थु नांगौ अर्डार खालामना जोंनि न'निसिम होफैनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
नोंगौ थारैनो।
औ बिदिनो आरोना जोंनिया सि जोम दानाया जेरैबाबो जोङो खहसयैनो मोननो हादों सि जोमफोरखौ। गोदो गोदायनि दा गोदो गोदायनि बायदि जोंनिया दानिया आं सि जोमनि आंखाल गैला जोंनिया दानिया गोबां सि जोम ओंखारबोबाय आरोना गोदान-गोदान जेनेबा जोंनिया जेनेबा बोसोर सोरावनो जोंनिया गोबां गोदान गोदान रोखोमनि सि जोम दिहुननायखौ जों दा नुनो मोनो। जाय जोंनिया सोलिबोबाय थानाय औ। बोसोराव गोदान गोदान जुग जौगाबोनाय जों जोंनिया सि जोम गाननाय जोमनाय जोंनि गाननाय जोमनायाबो एसे सोलायबोबाय थानो हमदों नङा होमबा?
नोंगौ नों
औ नोंथांनावबो जा एसे रोंगौथि दं एसे फोरमायबावना हालाय।
नोंगौ नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो गुबुन गुबुन एपसफोराव दानि दिनाव जोङो गलाबा बाजाराव थङाबालासिनो बा न'खराव सि दाया नो जिखौ जोङो मिनायाव दानाय जिफोरखौबो बायनानै लानो हायो। अब्लाबो जोंहा बे जोंनि बर' समाजाव जोङो एसे खहा जायो बुंनो थाङोब्ला जों दाथ' जोंनि इयुन जोलै जाय फिसाय फिसा फंबाय बिनानाव मोनहा गोबां सुबुंफोरानो जि दानाय आदब खायदाखौ नुनो मोनला बा रोंला‌। जोङो गुबुननिफ्राय लाबनानै बायना लाबोनानै गानबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि गुबै बर'नि आगर एरनाय दख'नाफोरखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। गुबुन सुबुङाथ' जोंनि दख'नाफोरखौ दायोब्लाबो बिसोर जोंनि बर'नि गुबै आगर होनानै दानो रोङा जोङो बेहाय ओ‌ जोंहा बेहाय गोबां ल खहा जागोन होननानै आं सानो। जुदि जोङो गाव दानानै गानाबालास सिनो गुबुननिफ्राय बायनानै गाननायखौ जोङो बांद्राय बाहायो अब अब्ला जोंहा खहा जागोन आं होननानै आं सानो। बेबायदियैनोहाय जोङो सि दानानैबो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो बा गंसे न'खरखौ दानानै लानो मा‌ हायो-हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि मोदोमखौ खोबथेनानै बा होथेनानै लाखिनो थाखायथ' जों सिनि गोनांथि बेनि थाखाय सिखौ दायो अब्लाबो जोङो जाय बेखिनि जोंनो नांगौ बेखौ जों बाहायनानै बांद्राय बिबांनिब्ला जों बे खौ बाजार बा फायखारिफोरनो फानहरनानै बेनि रां मोनो जों बे खौ न'खर सालायनो हायो बा जोंनि फरायनाय फोरावबो जों खरसा खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो दानि सुबुंफोरा गोबां समनि आंखाल जालांबाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
आंखालनि थाखाय गोबाङानो गावबागाव न'खराव जि सोम दानो थाखाय सम मोन बा जायनि जाहोनावखौ गुबुननिफ्राय बायनानै गाननांगौ जायो
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा नोंथां ओनसोलावहाय माबायदि सि जोमखौ दानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथाङा जेरै आगोलाव फोरमायबोबाय जेनेबा जेरै जोंनि आफाद गिबियावनो जोङो हाफोरखौ खुन्दुंफोरखौ गिबियावनो जोङो सोंग्रोयो सोंखांनायनि उनाव जों जथरफोरनि गोनांथि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सि जोम दायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव दा बिदि दानायखौ जों खम जाबोनायखौ नुनो मोन्दों
नोंगौ नोंथां थारैनो
अनलाइन जेनेबा अनलाइन बायनाय जायखौ अनलाइन सशपिं बेवहायबो जोङो गोबां बायबोनाय खौ नुनो मोनदों मानो होनना बुंनो थाङोब्ला बेवहाय जोंनिया गोबां रां जेनेबा गोबां दामि दामि गस्ला जेनेबा दाम गोसानि बेसेन गोसा गस्लाफोरखौ बायना गाननायखौ नुनो मोनदों जोङो जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदि होमबानिखौ खमैनो नुनो मोननाय जाबाय आरो ना न'आव दानानै गाननायफोरखौ जेनेबा दानि जुगनि मानसिफोरा जों आगोलनि रखम गामसा गाननाय एसेबां गिदिंथिंबाय थारला नालाय दानियाथ' जोंनिया जेरै लंपेन बा जेनेबा गोदान गोदान ओंखारनाय दड्रेसफोरखौनो गान गासैबो औ बेनि अनगायैबो जोंना दानिया बुंनो थाङोब्ला जोङो बेफोर गाम फिसा एबा सिफोरखौ जोङो न'आव दानानैबो रां आरजिनो हायो जोंनिया बर' सुबुंफोरा नङा होमबा जेनेबा जों बाजाराव औ बाजाराव बाजाराव जों जेरै गामसा आर'नाइफोरखौ बायनो थाङोबा जोङो सिखां सिखांफोरावनो जेनेबा बाजौ रां द'जौ रां बिदि खौ मोनो नालाय जोंहा बेफोरावबो जेनेबा जोङो खेबसे दागासेयावनो जोंथ' गोबां दिहुननो हायो नङा होमबा जों खेबसे दागासेयावनो औ जि खान जिनै खान बिदि दिहुननो हायो नालाय जों बेफोरखौ फाननानैबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जाय जोंनि न'खर सुंथानाय आरो बायदिसिना जानाय लोंनाय बेफोराव जोंनियाव खामानियाव फैयो नङा होमबा
औ थारैनो नोंथां
औ बेनि अनगायैबो माखासे जेनेबा बबेबा नांगौ समाव रांनि आंखाल जानाय समाव जों बे बेफोर रांखौ बेवहायबो बाहायनो हायो मानो होनब्ला जोङ न'आव दाना गानब्ला जोंहा मोनसे बेबो मुलाम्फा जाहैदि जोंहा एसे रां खमावनो जेनेबा जों खुन्दुंखौ बायना लानानै निजे दानानै गानोबा जोंहा बाय जेनेबा जों जि बायनायनिसो खम दामावनो बेखौ न'आवनो दिहुननो हायो आरो ना मानो होनब्ला जोङो बाजा-बाजार द खानफोर गलाफोराव बायनो थांबा जोंहा गोबां गोबां रां लायो जायहा जोंहा बेवहाय जोंहाथ' एसेबां रां गैया नालाय जोङो एसेबांबा न'खरनि मानसि नङा नालाय जोंनियाव एसेबां रां थाया बेफोरनो आरोना औ बिदिनो जोङो हायोब्ला न'आवनो दाना गानब्ला मोजां जायो मानो होनबा जोंनिया आव दानो होनबा जोंनिया बेफोर दानाय हुदाखौ दानि मानसिफोरा जोंनिया बावबोनो हमदों बेफोर बावगारबा लांजोबबा जोंनिया आ उनाव लागै बोरैबा जाय जोंनिया जुगा दा दानि जुगनि मानसिफोरा मिथिनाय नङा बेखौ औ
जोङो औ नंगौ नोंथां गोदोनिफ्राय आजौ आजैमोननि बा जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्लाहाय जोङो सि जोम लायोब्ला बेयो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां। मोजां मानो होननानै बुङो जों बेखौ दानाय हाय - जों एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायो नङा होमबा नोंथां ब दिनहाय जोङो सि जोमखौ जेब्ला गाव दानानै गानो अब्ला बियो गोबाव समसिम जोरोबा गाननो थाखाय बा जों बायनानै गाननायनिसाय गावनि आखाइजों दानानै गानोब्ला बाहाय बियो साबसिन हामसिन जायो होननानै खोनानो मोनदों बा जों नुबो गासिनो आरो जोङो दानानै गानोब्ला जि जोमखौ बायदि मैया आगर बा बायदि गुबुन गुबुन गाबजों समायफ्लेनाय गावनि मोदोम सममायनाय गाबनि दानानै जों गाननो हायो आरो नोंथां।
दे होमब्ला न' नोंथां जोंना समाबो थौथ'बाय।
औ नोंथां।
औ दे गोजोन्थों गोजोनथों।